हेलौ
अ नोंथां खोनागासिनो दंना नोंथाङा?
अ खोनादो।
अ
बेथ' अट' रेकर्ड जायो।
अ अ
जायो ना।
उम उम नोंथांखौ मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय थाबाय।
आंनिफ्रायबो गाहाम हामलायनाय थाबाय।
अ
जायखिजाया दिनैनि दिना बोरै बोरै थांखो बेखौनो लानानै। फंनैसो रायज्लायनो होनना फन खालामबाय आङो।
अ अ नंगौ नोंथां।
खो बोथोरा बोरै थांखो ओजोंहाय?
अ दिनैथ' बोथोरा जोंनिथिं मोजाङानो अखाबो हाद्रायाखायै बांद्राय सान्दुंबो दुङाखै। माने बे दोमैलुलु खालायदो आरो। बुंनो थाङोब्ला दिनै साना एसे मोजाङानोमोन खिन्थु आंहा दिना बांद्राय मोजां थाङासै दिनै मानोना दिनै मैया हराव उन्दुनाया एसे लेट जाबाय माने गोबाव जाबाय। थिनथासोयाव उन्दुबाय बार'थासोआवसो सिखारबाय। सिखारखांनानै अ सिखारखांनानै ओंखाम जाबाय।
थिनथासोसिम मा मानो एफा हर जानाय?
अ एसे खामानि दंमोन माने लाइटबो गैयामोन ना लोगो।
अ
माने रुमाव लोगो थायोना लोगोआ बाहेराव थांदोंमोन। उनाव फैबाय ओंखाम संबाय हरावबो लाइट गैयामोन माने। उनाव ओ बार'थासोआव ओंखाम संबाय
गरमाबो जोबोद ओ गरम ना
उम गरममोन मैया हराव अ उनावहाय ओंखाम ओंखाम संनानै अ
आंहाबो बिदिनो माबा माबि मावनायावनो मानायावनो बार'था एथा बेबायदि जायो दिनै अबसे आं फुङावनो सिखारदो
उम
पासथासोआवनो सिखारबाय आङो
अ
सनस्रा ओरैनो सातथा आदथा बाजिनो नागिरो
उम थाब उन्दुना थाब सिखारनो हाब्ला मोजां
ओ
उम
गरम बिराद गरमजोंना ओजोंहाय ओ आबादफोरा माबोरै जागासिनो दं खेथिनि माने आबादनि थाखाय अखाफोर मोनदों ना मोना
अ अखाथ' मोनगासिनो दं मानसिफ्रा जोंनि बिथिं गायखांजोब्बायनो बुंनांगोन माने जाय जायहा माने बांद्राय हा दं बिथांमोनहा एसे एसे दंबावो आरो माने बांसिनानो गायखांबायनो बुंनो हायो
अ जोंनिथिंबो ओ मोजाङैनो जोंनाथ' नांगौ बायदि दै मोनगासिनो दङ अखा मोनगासिनो बिदिनो दिनै खिन्थु गैया दिनै गैया दिनै नाथाय गैया अखा
अ
गरमाबो एसे बांद्राय दोनै ओरैनो खिन्थु नांगौ बायदि दैखौ मोनगासिनो दङ आरो आरो ओ हलिफ्रा उथिफ्रामबाय
अ
उम एसे दंबावो सोरहाबा सोरहाबा दंबावो
उम उम
इदिनो ओ जोबसिगोन मानसिफोरनिया ओदिनो
उम
ओरैनो मोजां जायोना आबादफ्रा नोंसोरनिथिं
जोंनिथिथ' मोजाङानो जायो जोंना दा अ नांगौ बायदि दै एसे मोनो उनाव बिदिनो आरो नोंथांमोनिथिं मोजां जायोना
जोंनिथिंबो मोजां मोजां खिन्थु
अ
माने माबाया हासारफोर होनो गोनां जायो जोबोद
अ अ अ जोंनिथिं बांद्राय हासारफोरखौ होनाय नुनो मोना खिन्थु माइआव हैयो खायफाया होनब्लाबो एसे खम आरो
एसे गोजौ हाफ्राव माने दैफोरनि एसे आंखाल जानो नागिरो
अ अ
उम गोजौ हायानो बांसिन नालाय
उम उम
दैबाना जायोना जाया ओजोंहाय
जोंजोंथ' ओरैनो दैबाना गैया गैथ'वा मानोना जोंनिथिं दैमा बा बिदि दैसा बिदि गैया खाथियाव थेवब्लाबो बे बोसोरनै बोसोर मोनथाम जाबाय एसे एसे माने मा जायो लामाफोरा गोजौ खानाय जाबायनाा लामा दथाफ्रा खुनु गजौ खाायबा जिं जिंनि खिसुमान जों हला हाखर होनोना जायफोरफोरखौ बेफोरखौ माने खब फबनाय बायदि जायो न'आव फबनाय बायदि जानानै एसे दैथांनाय जायगाफ्रा एसे खमैबोबायना बिनि जाहोनाव एसे न'फोराव दै एसे उथिफैयो थेवब्लाबो बिदि दैबाना होनजाया आरो एसे थाबायलांनो इसे दिडिस्टार्ब जायो आरो बांद्राय बिदि दैबानानि माबा गैया
जोंनाव बोसोरनैसो सिगां माने दैबाना जायोमोन। बे फाग्ला दैमा खाथियाव दं नालाय
उम उम
बे माने बांद्राय अखानि समाव नै दाबायदि समाव माने माबा जायो आरो दैबाना जायोमोन खिन्थु बोसोरनैसो जाबाय। दाना दैबाना बिदि नुनाय जायाखै जाहोना जाहैबाय बे फाग्ला दैमानि जि माने फाराव ओ गोजौ माथावरि बानायनाय जाबाय एखेबारे माने नलबारिनिफ्राय ओरैहाय साहाजों माबासिम सुबन खाथा माने बरिखा दंङो होननाय जायगासिम ओ बिदि माथावरि बानायनाय जाबाय आगोल माथावरि गैयियाव दैमानि दैया उसिबावनानै थारमाने दा बेबायदि जोंनि जायगाफ्रावबो मोनफैयोमोन आरो
औ
आ दा माथावरिया बिराद गोख्रों मा-माथावरि बानायबाय नालाय बे माथावरिनि थाखाय माने ऐबार नुनो नुनो मोननाय जाला आ नाथाय बे खेब थि जिथु आबाद हेलौ जिथु आबाद अ आबादा मा जायो ओ मोनसेल' समस्या मोनसेल' जेंना बे जाहैबाय माने ओ बे माइ ओंखारबा
अ
मैदेरफोरा साहानिफ्राय माने उ मा फैयो आरो
अ नोंथांमोननि खाथियाव मा हाग्रामा दं नामा?
हाग्रााथ' गैया होमबाबो गोजौनिफ्राय ओ बिसोरो ओंखारबोयो बे फाग्ला दैमा जिं जिंनो ओ माने माबा जायो ओ गोबां फालो फालो मैदेर फैयो ओमफ्राय बे आबादफोरखो जायो आरो दा बेखो हाग्रा बिफाननि मानसिफोरा ओ होबाबो हग' हाया बेबायदि बिराद माने जोबोद ओ समस्या आरो बि बिदिनो मैदेर आरो मानसिफोरनि गेजेराव मानसिफोरा माने आबादखो रैखा खालामनो थाखाय मैदेरखो नेनो गोनां जायो। आरो जोबोद ओ गिनो गोनां मोनसे थासारि फैयो बे टाइमाव बै समाव माने नेयो गामि गामि नेयो ओमफ्राय बै हाग्रा बिफाननि मानसिफोरबो फैयो ओ बिसोरबो रायजो राजाफोरजों थाफानानै बेबायदि खामानि मावो खिन्थु बिनि गेजेरावनो आबादथ' जायो जायोआनो ओ मालाबा मानसिफोरखोबो माने बिसोरो माने माबा खालामो ओ ओ माने मा होनो बेखो एटेक खालामो मानसि बुथारनायबो जाथाय बोसोरफ्रोमबो जायो
औ
बोसोरफ्रोमबो मानसि सासे नङा सानै नङा बिदि थैयो आरो मैदेरा बुथारनानै गालाङो दा बे जेंनायाव जोंनि ओनसोल फोरा माने गोलैनानै दङ' बे जेंनाखो बोरै सुस्रांनो हागोन बे मोनसे गिदिर बाथ्रा बे माइ ओंखारनाय समाव बांसिन जायो बियो नाथाय नै दाबो दाबो बि ओ माने जेंनायाव गोलैनानै दङ' मानसिफ्रा बे दैमा जोंनि मानसिफ्रा बेबायदि जेंनायाव दङ' थायो आरो माने दाबो आं खोनानायाव दस पन्द्र'थासो मैदेरफोर दङ' आरो
अ दानि दिनावथ' अ अ दासान्दिथ' हाग्रा हाग्रा बंग्राफ्रा एसे खम जालांबायना बिसोरनि थाग्रा जायगाफ्रा एसे खम जाबाय आरो जानाय लोंनाय बिसोरनि माबा फोराबो खमिबोबाय जिनिसफोरा बिनि थाखायनो आं सानो फैयो खोमा होननानै
हाग्रायाव गावसोर थानाय जायगायाव जिहेथु माने जानो जेबो गैला ओंखायनो बिसोरो बे माइफोरफोरखौ नायगिरनानै फैयो मानसिफोरनि बारियाव थालिरफोर बा जाग्रा मायबा दस्रा जिरादफोर मोनगोन खोमा होननानै बिसोरो बेबायदि माने ओंखारबोयो आरो बेयावनो बे रायजो राजाफ्रा नेनायाव बांद्राय बिसोरखौ उसुबिदा होनाय बायदि मोनोबा खाथियाव मोनफ्लांबायोबा बिसोरो बेबायदिनो एटेक खालामो माने बेयावनो मानसि थैनायफ्रा जायो आरो
औ
दा नुबाय बिदिनो जोङो बै बोसोरफ्रोमबो बिदिनो जाबाय थायो नालाय मानसिफ्रा सुख सान्ति गैया जायो थार माने बै समाव
नंगौ नंगौ
बाखि होनबाबो बिनि गेजेरावनो आबादफोरखो मावगासिनो दोङो मोननैबो जायो ओ बाखि ओरैनो ओ मा मावो मा ओ फरायसाफोर फोरोङो ना मा होनखो
औ औ आं एसे माने बिदिनो गावबो फरायगासिनो दं आरो फरायसाफोरखौबो फोरोंगासिनो
ओ ओ मा मा मा मा मा थाखोनि फरायसाफोरखौ फोरोङो
आं दाइन थाखोनि सासे आरो सासे जि थाखोनि आरो दं दं दै बिदिनो सानै साथामसो
दा बे हिमांसुआबो बिदिनो फोरोङो नालाय
औ औ
जोंबो गंसे माने माबा फरायसालि गायसनदो
अ
नैबे जोंनि ओनसोलावनो
औ
आरो बिदिनो नैरोजा जिद' मायथाइनि फ्राय ओ बे हायार सेकेण्डारि माने जिसे आरो जिनै थाखोनि माने माबा क्लासनि थाखाय
अ
जोङो स्कुल सालायबाय थादोंमोन आरो
औ
नैरोजा जिद'निफ्राय जि बोसोरसोआनो जि बोसोरानो जाबाय दा बेखौ सरखारनि गोदान नेमखान्थि बायदियै जिसे जिनैल' थाखो थानो मोना नालाय
अ
गाहाय थाखोनिफ्रायनो माखासे गाहाय थाखोनिफ्रायबो माने फरायसाफोर नांगौ जाबाय ना
अ
जेनेबा खमैनो गु गु थाखोनिफ्राय नांगौ
अ
खिन्थु जों गु थाखोआव बोरै बबे माने गुबुन फरायसालियाव फरायबाय थाखानाय फरायसाफोरखौसो ओ नायागिरनो गोनां जागोन बा एडमिसन होनो गोनां जागोनखाय जों नैबे बोसोराव एखेबारे माबानि गाहाय थाखोनिफ्रायनो से थाखोनिफ्रायनो ओ माने माबाखौ खालामदो आरो
अ
ओ फरायसालिखौ जागायदो नैबे बोसोराव मोजां एडमिसन जादों गासै स्निजिबासो फरायसाफोर एदमिसन जादों आरो
औ दे दे होमबालाय नोंथांजों रायलायना जोबोर मोजां नांबाय
ओ थेंकि इउ जोबोद गोजोननाय थाबाय सम सम बिदिनो रायलायबाय थागोन
ओ नंगौ नंगौ
ओम दे होमबालाय
आ दे